हेलौ
औ नों हेलौ
अ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
मा खामबाय दं नों थां दा
आङो ओरैनो दोङो र' नोंथा
अह खबरफोरा मोजांबा नोंथां।
मोजां दे नोंथां।
नोंथांजों आं ओ मोनसे खोथा सावरायनो नागिरदोंमोन।
अह औ सावरायजागोन नों
अ माने नों थांमोननि ओनसोलाव बैसागोखौ माबादि फालियो नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
ओ-होम अह नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ ओरैबायदि फालिनाय जायो बैसागु दानखौ ओ
अ
आगोलो बैसागु दानखौ दान मोनसेखौनो फालिनाय जायोमोननो
अ अ
जेरै मा मोसौ बैसागु सैमा बैसागु अमा बैसागु मानसि
अह
बेफोरबायदि होम होनानै फालिनाय जायोमोननो दान मोनसेयाव नाथाय दाबायदि दाबायदि सोलिबाय थानाय जुगाव ओम बैसागुखौ ओ स्नि सान खौल फालिनाय मुं होना फालिनायखौ ओ नुनो मोनो आरो नों थां जेरै बैस सागु दाननि से खालारनि आ सानसे सिगां आगोलखौ मोसौनि बैसागु होननानै जोंना फालियो आरो ओ से दानखौ मानसिनि बैसागु होनना फालियो बे से दान ओम से खालारनि सानसे आगोलखौ मोसौनि बैसा सागु जेरै बे बे सानाव जोंना मोसौखौ फुङावनो सिखारनानै ओ मोसौखौ गुलिनि फाय दिहुन ग्रोआ लासिनो ओ बायदि बायदि ओ मुवाफोर होनानै जेरै लाव फान्थाव थाराय देगिलि गुटि आरि बेफोरखौ सारनानै बिनि उनाव मोसौनि बिगुराव मोदोमाव ओ साराय बा खान्थानि हांगार‌ खौ हल'नानै ओम मोनथाम मोनथाम औवाखौ ससे ससे दाननानै बेखौ खानानै ओ मोसौनि बिगुराव मो फथा फोननाय जायो। बिनि उनाव मोसौ खौ ओ गलिनिफ्राय दिहुननानै न' खाथिनि फुख्रि बा ओ सेरनिनो दैमा दैसाफोराव थुखैनानै फोथाराव दुरुं होना फैनाय जायो आरो बे मोसौनि ओ सानखालि बे बैसागु दाननि से खालारनि आगोलाव जोंना बे मोसौनि बैसागोखौ फालियो आरो बिनि उनाव ओ बैसागु बैसागु दान से खालाराव ओ मानसिनि बैसागु बे मानसिनि बैसागुखौ ओरैबायदि फालियो जेरै गोद ओ जों उन्दैफोरा गेदेरखौ ओ मान होयो आरो उन्दैया गेदेरनिफ्राय मान लायो ओ जेरै बैसागुवाव आबै आबौखौ खुलुमो ओ आइ बाबाखौ खुलुमो इसोरो जोंनो मान होयो आदा बाजैखौ खुलुमो आरो जोङो बोर लायो गिदिरनि फ्राय ओ बिनि उनाव बैसा सागुनि नै खालारनिफ्राय ओ स्नि खालारालासिम ओ बैसागु मोसानानै मागि नायखौ नुनो मोनो आरो ओ जेरै गामिनि बय बो गथ' गथाय ओ आदा बाजै आब' आदा गासैबो ज' जानानै ओम बैस बैसाबो मागियो आरो जेरै गामिनि एसे एनै ओनसोलनि एसे एनै खाथि खाला गामि गुबुन गामिफोराव बो मागिनाय जायो। ओ न'खर न'खर हाब नानै जेरै जोङो बेफोरबायदि मागिनो थांनायाव लोगोसेनो दामग्रा आगजु जेरै खाम सिफुं ज था सेेरजा गं गोना, थरखा बेफोरबादि लोगोआव लांफा फानानै ओ बैसागु मागि हैैयो आ रो। उम बेफोरबायदिनो नै खालारनिफ्राय मागि मागि जों स्नि खाालाराव फोजोबनाय जायो। ओ बिनि उनाव स्नि खालाराव गासै मोसानाय बा रंजानाया जोबखांनायनि उनाव ओ बैसागुनि गेजे जेराव जोंना जोंनि ओनसोलाव ओ मोनसे फुजा बा गारजा फुजा होननानै मुं होयो बे खौ बेखौ जोंनि ओनसोलाव फालिनाय जों नुनो मोनो आरो। ओ बिनि उनाव ओ बे गार्जा फुजाया थांखांनायनि उनाव ओ गामिनि बयबो ज' जानानै ओ रंजा नानै मोननाय बा मोसानानै मोननाय माइरंबा फैसा बिखौ बैसागु दाननि गेजेरावनो बयबो ज'यैनो बोथिसे ओंख खामजालायो। ओ बिनि उनाव दानाथ' बैसागुफोरखौ बोफोरखौ बिदाय होनाय होनब्ला ओ बेफोरबायदिनो ओनसो थोनफोराव नुनो मोनदों जेरै ओ गथ गथ'फोरनिबो उन्दै उन्दै गथ'फोरनिबो मेलेम सोलायनाय नि मोनसे हारिमु आयदा लाखिनानैबो बैसागु ओ फोरबोखौ बिदाय होनायखौ नुनो मोनदों। ओ बिनि उनाव ओ खायसे उम मुंदांखा रोजाबगिरि बा दामगिरि बेफोरबायदि लाबनानै ओ जोंनि ओनसोलाव बैसा सागु फोरबोखौ रंजा बाजायै गासैबो ज' जानानै जोंनि ओनसोलाव बिदाय होयो आरो नों थां। ओं नोंथांमोननि ओनसो सोलाव बैसा सागु फोरबोखौ बा बैसागु दानखौ माबोरै फालिनानै बा माबोरै रंजा खुसियै बारहोहर रो नोंथाङा एसे
अ जागोनदे नोंथां। ओ नोंथां जोंनिथिंबो जेन'बा बैसागुखौ स्नि सान फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां उम जेन'बा ओ उम फास सानखालि जेन'बा मोखौ मोसौ थुखैनायनि दिन नालाय नोंथां। बे सानखालि ओ मोसौ मोसौ थुखैयो। फाय बिनो बिनि नखानायै जेन'बा मानसिनि बैसागु
औ।
बे बैसागुआव जों फुङावनो जेन'बा ओ दुगैयै लोमै जों गेदेरखौ खुलुमो आरो उन्दैखौ अननाय होयो। बिदिनो जोंनिया ओ मोनसे नेम दोङो आरो जेन'बा उन्दै जेनेबा गेदेरनो जों अननानै मान बावो जेन'बा इदिनो गस्ला जा दख'नायानो जा होनानै जों गेदिरनो होनानै बिसोरखौ खुलुमो आरो। बिदिनो ओ गामि गामि जोङो उम गामिनि जा गोदिर गोलाव बिसोरखौ जों खुलुम हैयो।
उम‌।
ओमफ्राय बिनि नखानायै आरो जोङो ओ गासैबो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै आरो गथ' गथाय लानानै जोङो माने दाब दाब जायगाफोराव जोङो मोसानो थाङो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिनो ओ जोङो लाइमोन फोरा लाइमोनफोराबो उम आलादा आरो बोराय बुरैफोराबो आलादा इदिबो मोसानो ओंखारलाङो जोङो। आरो खायसेया जयैबो मोसायो। गासैबो बोराय बुरै लाइमोनफोरबो। बिनि उनाव
जोङो जेन'बा मोसानो थाखाय जों ओ गाननायफोरा जोंनिया जेनबा ग लाइमोनफोरा गाननायफोरा जेनेबा गोमो दख'ना गानो आरो ओमफ्राय जेन'बा बिदि गस्लाफोरा ओ गोज्जा गानो ओमफाय आर'नाइ लायो। बिदिनो जोङो जेनबा दाब दाब जायगायाव ओ उम मोसानो ओंखारलाङो बिनिफ्राय ओ गुबुन गुबुन जायगायाव मोसाहांनानै जेब्ला जोंनियाथ' बैसागो आ ओ माबा सातदिन नालाय जोङो लासखालि जेन'बा गामियाव मोसायो आरो गामियाव मोसानानै जेनबा बिदिनो मोसानानै मोननाय रां जेनबा माइरंफोर खौ जोङो फाननानै बिदिनो फैसा मोननायफोरखौ जोंङो जेनबा ज' खामनानै हाथाइ बाजारफोराव जेन'बा जोंनि जेन'बा खाना जानायफोरनि नांगौ जानाय माबाफोरखौ बेसादफोरखौ जों बायो। ओमफाय बायनानै जों जेनबा गासैबो गासैबो जयैनो मोनसे जोङो खाना जायो आर'
औ
ओमफ्राय बिदिनो उम बैसागोफोराव आरो एसे गामिफोरावबो इदिनो माबा फुजा खुंनाय जायो। बेयाव जेन'बा जों गासैबो जों जेन'बा लाइमोनफोरानो जा बोराय बुरैयानो बुरै फोरानो जा जोङो जेन'बा मोसानायफोर इदिनो बादायलायनायनि बाहागो लायो। बिब्दिनो गोजान गोजानफोरनिबो जेन'बा मोसानो फैयो। आरो इदिनो रोजाबगिरिफोरबो लाबोनाय जायो। बिनिफ्राय नोंथांमोननियावबो बिदिफोर ओ बैसागु समायफोर बिदिनो फोरबो जायो नामा नोंथां?
बैसागुआव फोरबो बैसगुआव जोंनाव अ गारजा फुजा होननाय मोनसे म-माबा फालिथाय फोरबो बेखौ फालिनाय जायो आरो
अ ओमफ्राय ओ बेफोराव ओ बिदि फोरबोफोराव नोंथांमोना बाहागो लाफेरबाय नामा नोंथां?
ओ बाहागो लायो जोंना गासैबो गामिनि बेयावनो थान आवनो जमा जानानै गा सैबो
बेनिफ्राय गुबुनफोरनिफ्राय ओ लिंहरनाय लिंहरना लाबोयो नामा जेन'बा रोजाबगिरिफोर
औ बे गार्जेनफोरना जोबनायनि उनाव जोंना मोनसे हारिमुनि मोनसे माबा लाखियो। बेयावहाय जोङो मुंदांखा दामगिरि बा मुंदांखा रोजाबगिरि बेफोरबायदि लाबोनानै ओ ज' जानानै रंजा बाजायै बैसागुखौ जोंना बेफोरबायदिनो बिदाय होयो आरो नोंथां।
अ ओ मा होनो बिदिब्ला नोंथां बे सावरायनायखो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां।
दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय।
औ दे नोंथांमसिबो गोजोननाय थाबाय।